ना नोंथां
औ खोनाबाय दे खोनाबाय।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दा दङ नोंथां ओरैनो जिरायनानै रेस्ट लानानै दङ।
अ
नोंथाङा ओमफ्राय मा खालामनानै दङमोन।
आंबो नै दायो ओरैनो दं।
ए होमबा सावरायलायनोसै दां नोंथां दे। अबेबा मोनसे टपिकनि सायाव।
ओ नोंथां इन्टारनेटनि बागैसो सावरायनो होननानै ओ कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथांजों।
औ दे दे नोंथां दे।
एसे नोंथाङा इन्टारनेटनि मोजां एबा गाज्रिखौ एसे फोरमायना होनांगोन नामा जोंनि थाखाय मानो गोनांथि आरो। जोंनि थाखाय मानो खहा खालामदों। दा औ।
इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला नोंथां माने जोङो मानो मोनथिगौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोजांबो दं गाज्रिबो दं नङा होमबा नोंथां? दा जोङो गाज्रिखौ जोङो बाहायोब्ला बांसिन गाज्रियावनो थांगोन आरो मोजांखौ बाहायोब्ला जोङो मोजाङाव जागोन आरो नाथाय इन्टारनेटआ बांसिन ओ मोजांनि थाखाय आरोना नोंथां। जोङो इन्टारनेट इन्टारनेट होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै जोङो बांसिन ओ मबाइलनि खेथ्रआवनो बुंनोसै आं नोंथां ना।
औ।
ओ मबाइलखौथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां सुबिदा हो खालामनानै होदों। जाय दिहुनदों मबाइल जाय दिहुनदों बिथाङा माने मोजांनि थाखायनो दिहुनदोंमोन जेरै जोङो मबाइलनि दारै जोङो दाब दाब जायगानि सुबुंफोरजोंबो रायलाय हरनो हायो आरो लोगोसे दाथ' स्मार्टफन दङ स्मार्टफनजों जोङो भिडिअ कलिं खालामनानै जेनबा जोङो महरखौबो जोङो नायलायनो हायो नङा होमब नोंथां आ बिनि बादैबो जोङो ओ जेरै इउटुब लोगोसे फेसबुक फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो माने ओ दाब दाब जायगानि खबरफोर बा मा मा जाथाय जादों बा मा मा खौरां बैफोरनि सोमोन्दै जोङो नुनोबो हायो खोनानोबो मोनो नङा मोनदों दा जोङो इन्टारनेटखौ बाहायोब्ला मबाइलखौ बाहायोब्ला मबाइल मबाइला जोंनि थाखाय बांसिन मोजां आरोना नोंथां नाथाय जोङो बेखौ बाहायनो रोङैयाव माने गाज्रि लामाथिं दैथिनलाङो आरोना नोंथां।
औ
नोंथाङा बेनि सायाव मा माबाफोर ओ कनसेप्ट दं नामा फोरमायनो हागोन नामा? बेनि औ नोंथांनि कनसेप्टखौ औ नोंथां औ।
ओ औ औ हागोन
औ दे
बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो
औ
आरो जों बयनिबो न'आव सालायखायो इन्टारनेट औ नङा होमबा नोंथां औ जोङो इन्टारनेट थायोब्लासो जों मबाइल फनखौ सालायनो हायो
हायो हायो
औ इन्टारनेटनि जाहानानैसो जों गोबां माने खामानि खौ जों मावनो हायो जेरै जों मब मबाइल सालायनो हायो। जों बिदिनो ओ लेपटप एबा कम्पिउटार गोबां बेबायदिनो जों इन्टारनेटनि जुगाजैसो जोङो गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। गोरलैयै नङा होमबा जोङो जों मबाइलाव जों माबा मोनसे नायनोब्लाबो जोंहा इन्टारनेट नांगौ
नांगौ
बेबायदिनो गोबां अनलाइन क्लास लानोबाबो जोंहा इन्टार बे नांगौ बेबायदिनो गोबां माने खामानिफ्राव जोंखौ माने हेफाजाब होयो आरो ना इन्टारनेटा जोंनि जोंनि सि कुल जा कलेज जा गोबां बिब्दिनो आजिखालिथ' बिबदिनो अनलाइन एबा इन्टारनेटजोंसो गोबां बिब्दिनो खामानिखौ जों मावनाय खौ जों
औ नंगौ
औ जोङो बिब्दिनो गोबां डकुमेन्टसफोर खालामनोब्लाबो जों इन्टारनेट जोंनो नांगौ जायो औ जों गोबां बेबायदिनो माने जोंनि थाखाय इन्टारनेटआ गोबां माने ओरैबायदि गोरलै जानानै फैबाय माने जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि जानानै फैबाय आरोना जों मानसि माहारिनि था खाय ओरैबायदि गोनांथि जानानै फै उम
माने जोङो बायहायाव ओंखारबा आगानफ्रोमबो जोङो माने इन इन्टारनेटनि गोनांथि जानानै फैयो नोंथां नङा होमबा
औ
सापस जोङो आजिखालिथ' नोङो ओ डिजिटेल डिजिटेल मानि जाजोबबाय नङा होनबा पेपार मानिया खमायलांबाय जोङो डिजिटेल मानिजों जुदि ओ जिखुनु सपिं थपिं खालामनांगौ जायोब्ला जोंङो ओरै पेटिएम ओ गुगोल पे फन पे जोंङो बाहायनांगौ जायो नंङा होमबा मानि ट्रेन्सफार खालामनाय बा पे खालामनाय बेफोर बेफोरनि खेथ्रआव दा बेफोर गासिबो इन्टारनेटजों जोबो नङा होनबा
औ
दा ओंखायनो जोङो माने बुंनांगोन जे जोङो आगानफ्रोमबो ओ सुरनायाव माने इन्टारनेटआ इन्टारनेटआ माने गोबां खामानि होयो आरोना नोथां।
औ
उम उम। दा गोदोनि समावथ' इन्टारनेटा गैबाङानोमोन ना नोंथां माने खममोन जोङो इन्टारनेट होनना इन्टारनेट बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो अएटलेसनि अएटलेसथ' नंला माने वेरजोंसो जोङो ना टेलिफन जायखौ बुङो जों टेलिफन। टेलिफनावथ' नोङो थारनि गोनांथि जायोमोनना नोंथां दा जोङो थार सोंलायनानसो जोङो फन खालामनांगौ जायोमोन माने दानि बायदि ओ वेटलेस नङा आरो दा बेफोर गासिखौ माने जोंना सेटेलाइट सेटेलाइटआनो गासिबो बेखौ मा खालामजोबो नङा होमबा ट्रेकिं खालामजोबो ना नोंथां? दा सेटेलाइटआ माने बेनि सायाव इन्टारनेटनि सायाव माने गोबां खामानि मावोना नोंथां दा नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो सेटेलाइटनि सायाव?
सेटेलाइट औ।
उम।
सेटेलाइटखौ माने सेट जों माने ओ मा होनो
उम
जोङो इन्टारनेट सालायनोबा जोंहा सेटेलाइट नांगौ सिम जोङो गासिबो खामानिफोरखौनो जों सेटेलाइटजोंसो मावजो
नोंगौ नोंगौ औ औ।
जों माने इन्टारनेटखौ जों बाहायनोब्ला सेथेलाइटनिफाय जे जोङो माबायो जों कानेक्ट खालामनानै सो जों इन्टारनेटखौ जों सालायनो हादों फुरा जों अवालावनो जों बे सेटेलाइटजों नो गोबां बिबदिनो इन्टारनेनि जो जुगाय जों बेबायदिनो मेपफोर गोबां बेफोर बेफोरखौ जों बानायनो हादों।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
बेबायदिनो गुगोलावहाय जों जायगाफोरखौ नायोब्ला जों इन्टारनेटनि जुगाय ओरैनो जों मोननो हाजोबो।
नोंगौ नोंगौ।
औ।
दा बेफोर खामानिखौ माने सेटेलाइटनो आसल खाम बिफाव लायो आरोना नोंथां। बानि दा बे हिसाबै वर्लडआवनो माने मोनफ्रोमबो कान्ट्रिफ्रानो सेटेलाइटखौ माने दैथायहरबाय खोमा ना नोंथां? मोनफ्रोमबो हा दरानो दा जोंनि भारतआथ' सिगांसिन सेटेलाइट दैथायहरनाया जाहैबाय आर्यभत्त नङा होमबा नोंथां आर्यभत्त मनि सेटेलाइटखौ स्पेसाव दैथायहरहोदों जोङो स्कुलाव फरायबोनाय समाव मोनदों आरोना नोंथां बेखौ नङा होमबा? ओम दा बे हिसाबै इन्टारनेटखौ इन्टारनेटनि खोथा बुंनांगौब्ला जोङो सेटेलाइटखौ जोङो रायखांनांगोन ना नोंथां? दा ओमफ्राय नोंथाङा दे बिनि सायावनो माबा मोनसे ओ मोजां खोथाफोर दाजाबदेरबावनो हागोन नामा एसे फोरमायबावलाय नोंथां।
इन्टारदेटनि औ ओ इन्टारनेटथ' बेदि इन्टारनेटनि जुगायजों गोबां बिब्दिनो। रां फोरबोजों ख खामायनो हायो आरो ना?
नोंगौ नोंगौ।
औ इन्टारनेटजों बेदिनो गोबां ए ओ कम्पानिसफोरा बे। बिदिनो रां खामायनो। हागासिनो
औ
बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो वलाडआवनो इन्टारनेटआ सलियो
दा बेंक बेंकनि खेथ्रआवबो नोंथां बुंनांगोन ना जेनेबा बेंकआव जोङो कमफुउ ओ लेपटपखौ ओ माने थुनानै होबानो लगे लगे जों साफ्रोमनोबो एकानडआव माने एक सेकेणडबो नाङा हाबफैनो नोंथां ना दा बेफोर गासै बो इटादेरनि दारै जाजोबनाय ना
औ औ
बेंकल' नङा कम्पानि जिखुनु प्राइभेट कम्पानि होन बा जिखुन ओ गभमेन्टनि अफिसियेल खामानि मावनो बुंनाय ना नोंथां? ओ आ आरो जखुनु माने प्राइभेट प्राइभेट सेक्सनानो होन गभमेन्ट सेक्सनानो होन माने इन्टारनेटखौ ओ बाहायनांगौ जायो आरोना। थाखाय नङाबानो जाया आजिखालि
जों बयबो माने इन्टारनेटखौ बाहायखायो उन्दै जा गेजेर जा नङा होमबा?
औ औ औ
उन्दैनिफ्रायनो आजिखालि जों मबाइल फन होयो गावनि बिमा बिफाया गोबां माने स बिदिनो जों उन्दैनिफ्रायनो गोबां सोलोंनो मोनो आरोना इन्टारनेटआ मा इन्टारनेटजों मा मावनो हायो गोदोथ' बेबायदि खेथ्र' गैयामोन
गैयामोन गैयामोन
गोदोनि जुगावहाय ओ बोरै सोलिबोदों जोंथ' बेबायदि ओ सोलिबोनायावथ' जों दा थांफिनोब्ला जोङो बोरै थाहैनो नङा होमबा नोंथां जेनेबा बेबायदिनो इन्टारनेट नेटानो गैला जेनेबा इन्टारनेटानो जेनेबा फुरा वर्ल्डआव बन्द' जाबाय जोंबो बिदिनो गोबां माने खस्थ' जागोन आरो जोङो मेनेज खालामनो। जों माने जोंथ' दायो इन्टारनेट सालायगासिनो बेबायदि इन्टारनेटनि जुगै जों मबाइल सालायगासिनो नङा होमबा?
उम माने जोंनि बै राजानि आमोलाव फैफिनगोन आरो ना। जेनेबा खौरां दैथायनांगौबा जोङो ओ ख मा होनो बिदिखौ जोंनाथ' दा मेसेन्जारजों हरनो हायो। ओमफ्राय गोदो राजानिया आमोलावबो मेसेन्जार दंमोन बिसोरो माने मानसिममोन आरोना नोंथां। ओ माने मोनसे हादोर जों मोनसे हादत दावहा नांलायनांगौब्ला स्टिक हरालाय ला लिरनानै हरलाय लायोमोन दा बेखौ गरायजों हैनाय जायोमोन बा मैदेरफोरजों थांनानै हैनाय जायोमोन दा बै जुगा फैफिनगोन आरोना इन्टारनेट गैयाबा नोंथां ना?
औ
हेल'। उम
हेल'।
ओंखायनो औ खोनादों दे नोंथां।
ओ जोंनाथ' दायो समावो जाबाय नोंथां। ओ नोंथांजों रायज्लायनानै बिबायदिनो नोंथाङा आंनो बेबायदि दसे सम सम होनायनि थाखाय थाबाय।
ओ गोजोनथों नोथां गोजोनथों दे।
औ गोजोनथों।
दे होमबा नोंथां।